औ खोनादों ना औ औ।
औ नै खोनादों नोंथां।
औ औ।
माबोरै खबरफ्रा नोंथां।
खबरफ्रा थिगानोलै गरम बोथोर नालाय।
लै गरमानो।
मोजां जायालै खबरफोरानो गाज्रि जायलाङो।
उम। दासान्दि गरमानो बांद्राय बांद्राय जागासिनो एसे जोंनि साइडखौथ' थार्टि सेभेन गाहाम थांदों नोंथांमोनथिं बेसेबांसो थांदों।
जोंनाथ' फर्टिसो थांदों खोमा नोंथां
बाबरे बा। दे नोंथां होनबा जों दिनै माबा मोनसे बिथिंनि सायाव सावरायनांसिगोन ना।
औ सावरायनोसै नोंथां।
दा मा बिथिंनि सायाव सारायनो जोङो
जोङो दानि आरो गोदोनि जिथुबा मा होननानै बुङो दावबायनाय बिथिंनि सायाव सावरायनोसै आरो नोंथां। माबोरैहाय दावबायोमोन नङा होमबा बिराद खस्थ' जायोमोन जानांगौ गोदोनि सम। आव बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै ओमफ्राय आरो दानि माबायदि जेनेबा दावबायनानै माबायदि मोनो। माने सुबुंफ्रा बेफोरनि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां।
नोंथाङा होमबा एसे फोरमायना होग्रोलाय।
औ गिबियावनो जों दावबायनाय दावबायनाय माखौ बुङो बेनि सायाव बुंनोसै आरो नोंथां।
औ औ दे।
दावबायनाया जाबाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै माने बे बेनि जायगानि थासारिखौ नायनाय बा। नायनानै माबायदि मोनदों बा गोजोननाय लानाय लोगोसे गोबां रोखोमनि मा होनना बुंदों दावबायनायनि जायगाफोर दङ जेरावहाय थांनानै सुबुंफोरा माने गावखौनो मोनसे
उदां बा गोजोन मोनो नङा होमबा नोंथां लोगोसे बेनि नुथाइफोरखौ नुनानै गोजोननाय मोनो बा गोजोननाय लायो जों बेखौनो जों दावबायनाय होनना बुंनसिगोन आरो जेरावहाय जोंनि जायगायाव बे दावबायनाया जोंनि जायगायाव जाया माने गुबुन जोंनि जेराव थायो बेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौनो जों दावबायनाय होनना बुंनांगोन आरो नोंथां गुसुङै दा गोदोनि समाव दावबायनाय होनना बुङोबाथ' गोदो दावबायोब्ला मा होनो बेखौ जेनेबा हादान लानो थांनाय बायदि जायोमोन आरो गोदोनि समाव दावबायनाया बेबायदिसो बुंनांगोन आरो नोंथां गोदो दावबायनो थाङोब्ला जेराव थाङो बेवहाय मोनसे हादान लानाय बायदि जाहैयोमोन आरो ओमफ्राय लोगोसे गोदोनि दावबायनाय समावहाय बेफोरबायदि जेनेबा जोङो गारि मथर बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन आरो नोंथां
औ
समाव बांसिन आथिंजों दावबायो बा सोरबा सोरबा ट्रेनफोरजों ट्रेनफ्राबो बै समावहाय गैयामोन नाथाय जों बुंनांगोन जे बै समाव ट्रेन गैयै समावहाय सुबुंफ्रा आथिंजों दावबायोमोन जेब्ला साइकेल गैयामोन बै समावबो आथिंजों दावबायोमोन सुबुंफ्रा नाथाय दानि दिनाव साइकेल बा मथर गारि ट्रेन बायदिसिना ओंखारबाय आरो
औ
दा बेफोरजों गोरलै जानानै फैबाय दावबायनाया गोबां आगोलनिख्रुइ गोबांनिफ्राय गोबां जाबोगासिनो दं आरोना
औ औ
दा गोदो दावबायोमोन होननानै बुङोबाथ' सुबुंफ्रा गोबां खम दावबायोमोन आरो
औ
आरो गोदोनि समाव गासै सुबुंफ्रानो मा होनो साइकेल मटर बेफोरबायदिखौ सालायनो रों नालाय बेनिखायनो बांसिन आथिंजोंहाय बिसोरो थाङोमोन आरोबा गोजान जायगा थांनांगौ थायो जायोब्लाबो आथिंजों थाङोमोन बेबायदिमोन आरो नोंथां
औ औ
दा नोंथाङाबो बुंलांदो एसे
औ औ बिदिब्ला आं दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायसै नोंथांनो
औ
जों गोदो आरो आथिखाल बिनि बिथिङाव दावबायनायनि बिथिङाव नायोब्ला जों माने गोबां फाराग नुनो मोनसै आरोना गोदो गोदायनि दावबायनाय होनोब्ला माने जोङो मोननो थाङोमोन गोदो गोदायनि समाव जोङो दावबायनो थाखाय जेबो हान्था मेलानि थाखाय राहा गैयामोन जाहैबायना बेनि थाखाय जोङो गोदान गोदान हान्थिनायनि थाखाय गोबां जेंना जायोमोन बिदिनो लासै लासै जेब्ला सुबुं माहारिनि साननाय हनाया एसे जौगाबोनो हमबाय अब्ला माने जोंनि मानसिनि मानसि माहारिनि सुबुं फोराबो माने एसे एनै सानखांनानै बायदिसिना दिहुनबोनो हाबाय जेला अब्ला बे मोनसे जायगानिफ्राय बै गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंनो मानो इसेबां सम नांगौ बेफोरखौ सान नो हानाय लोगो लोगोनो माने सुबुं माहारिनि गेजेराव बिसिम थांनो थाखाय जों दसे समनि गेजेराव माबोरै थांनो बेखौ सानखांनानै एसेबाबो दावबायनो थाखाय माने जि गोदोनि समाव बा एसे एनै साइकेल बा गारि एसे एनै दिहुनजेननो रोंनायनिफ्राय माने दावबायनायनि लामाया एसे गोख्रोंसिन बा थाबसिनै जानायखौ जों नुनो मोनदों। गोदो गोदायनि समाव आरो जों दावबायनोबा जों मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जों माबा मोनसे फोरमायो फोरमायहरनो गोनांथि जायोब्ला माने जोंना लाइजाम लाइजामनि गेजेरजों जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनियाव गोनोखो मुगा बा बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय बेफोर मबाइल फन जेरै ससियेल मिडिया बेजों जों से सेकेडनि गेजेरावनो बेसेबांबा किल'मिटार बा गोजान बा गुबुन गुबुन हादोरमासिम जों हरनो हानाय बा हादोरसासिम हरनो हानाय गोहोआ जोंनियाव जानानै फैबाय। बाय बिदिनो गोदोनि समावथ' जों माबा मोनसे सोरनोबा फोरमायनांगौबा बेखौ जों आथिं बा माबा मोनसे लानानै थांनो गोनां जायोमोन। माने होनोबा जोंनाव बिदि फोरमायहरनो हानायनि गोहोआ गैयामोन नालाय। नाथाय बिदिनो गोदोनि समाव दावबायनाय नि बेलायाव नायोब्ला जों माने गोबां जेंना जायोमोन आरो। बिदिनो लासै लासै सुबुं माहारिया बायदिसिना दिहुननानै एसे एनै गाव गाव मुलाम्फानि थाखाय बाहायबोनो रोंनायनिफ्रायसो बिदिनो दावबायनायनि ला-बेलायाव एसे माने गोख्रोंथिया बांदों होननानै बुंनांसिगोन आरो।
औ नंगौ।
जोङो आरो गोदोनि आरो दानि बेलायाव नायोब्ला दावबायनाया गोबां फाराग जाबाय। दावबायनाय होनोब्ला जों आथिखालनि मु गायाव नायोब्ला जोङो दावबायनायाव जों मोनथाम मोन मोनब्रै बा गोबां बाहागोआव राननानै नायनो हायो। मानो होनोबा सोरबा सोरबा सोरबा बा खायसे खायसे सुबुङा गुबुन गुबुन ओनसोल बा जायगा बा हादराव थांनानै गोबां माने एक्सप्लर बा बेखौ बिनि ओनसोलनि समायनाथि बा मोजां बेफोरखौ नायनो थाङो खायसे खायसेया गावबा गावनि नांगौ जानायनि थाखाय माखासे बिथिङाव दावबायो खायसेया खामानिनि बिथिङाव दावबायो माने दावबायनायखौ जों बिदि बिथिङाव राननानै सावरायनो हायो। माने मानो होनोबा दावबायनाया जोंहा गोबां रोखोमनि दङ खायसेबा खामानिनि थाखाय खायसेबा गावनि माबानि थाखाय पार्सनेलिनि थाखाय खायसेबा ओरैनो गावनि गोजोन ग्लाय होनो थाखाय बेफोर बिथिङाव दावबायो आरोना। बिदिनो बिदिनो जों आथिखालनि बिथिङाव दावबायनाय होनोब्ला गोदोनि नै थाम दिननि दावबायनांगौ जानाय लामाखौ दानियाव से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो दावबायनो जोंनि माबायावबो ओ दावबायनायनि बेलायावबो बेनिखायनो जों नायोब्ला दावबायनायाव गोदो गोदाय समाव माने जिबायदियै सुबुंफोरा दावबायोमोन बे बिथिङाव गोबां जेंना जायोमोन आरोखि मानो होनोबा मोनसे बुस्थुनि बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माबा मोनसे बुस्थु बा माबा मोनसे खामानि थायोब्ला बेयाव थांनांगौआनो जोंहा गोबां गोब्राब - गोब्राबमोन आथिखालावथ' जों मोनसे हादोरमानिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरमासिम थांनो थाखाय जोंहा से से दिनानो नांस्लाबलायलांला मानो होनोब्ला जोंहा बिरखं जि गोजौजोंबो बिरनो हानाय गोहोआ जाहैबाय दावबायनायनि बेलायाव बा गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायाव आरो बिदिनो गोदोनि समावथ' ट्रेन बा रेलगारि होननानै मिथियोमोन रेलगारि होननानै मिथियोब्ला जोङो गोदोनि समाव खैला खैलाजोंसो खारोमोन होननानै जों खोनायो आरोना
औ
आथिखालावथ' मानो मा होनोबा जोंनिया थाव डिजेल बायदिसिनाजों खारग्रा जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
बिदिनो जों आथिखालनि गेजेराव नायोब्ला मानो होनोबा जोंहा गोबां एभेलेबेलबो ओंखार नुबाय माने दावबायनायनि बेलायाव बिथिंङाव जायनि जाहोनाव जोंहा बे दावबायनो बा बिदि गोनोखो मुगाजों दिहुनजानाय माखासे बिथिंफोरखौ बा जों सालायग्रा गारि मटर बिदिनो ट्रेन बिरखं गाथोन बायदिसिना कारखानाफ्रा जोंहा गोबां डेभेलप जाबाय नंङा होनबा?
नंगौ नंगौ
बिदिनो जों दावबायनायनि बेलायाव नायोब्लाना जोंहा बेफोरनि बागैनो बांसिन मानो होनबा मिथिंगाफ्राबो गुबुंले जानो हमबायसै होननानै बुंनांसिगोन आरो गोदोनि समावबा जों गोबां मानो मा होनो जोंङो गोबां माने बारहावाफ्रा गोख्रों बा मोजांङै मोनजायोमोन होननानै बुंनांगोन आरोना नाथाय नाथाय जों आथिखालाव नायोब्ला बेफोर थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखायनो बा माबा मोनसे एसे बिरुंदामिुंफोर फसंनायनि गेजेरजोंनो बैफोर आबहावाफ्रा एसे गुबुंग्ले जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना जायनि जाहोनाव जों एसे एनै दा बिदुंनि दुंखावनायाबो बारा जानायनि जाहोनावौ बेफोरो थाखायनो जादों होनना बुंनो हायो बेफोर गोजान गोजान लामा दावबायनायनि थाखाय बैफोरखौ दिहुनुनामोनब्ला जोंहा बेफोरबायदि इसेबां माबाबो जानाय नंङामोन होननानै जों साननो नांगोन आरो ना आं बुंनो सानो आरो माने एसेबां बिदि गरम बा अखा हायैनि बिबां बा माखासे बिथिंफ्रा बिदि जाद्रायनाय नंङामोन होननानै आं सानो बिदिनो नायोब्ला नुयो जे गोदोनि समाव माबोरैमोन दानि समाव माबोरै जाखो बे बिथिंखौ नायोब्ला औ गोदोनि सुबुंनि सानखांनो हानाय आरो आथिखालनि सुबुंनि सानखांनो हानाय गोबां माने फाराग फाराग दं होननानै जोङो बुंना हायो आरो। दा बिदिब्ला नोंथांङा फंसे बा फंनैसो फोरमायना होनो हाबावगोन नामा आंनो। आंनि मा बुंनायाव माबाफोर थालांनायफोरखौ।
औ नोंथां नोंथांमोनाथ' बुंफ्रामजोब्बायनो होनना बुंजायो। दा गोदोनि दिनाव अ' गोबां खस्थ'मोन दावबायनाया होनना बुंजायो आरोना।
औ औ
दानि दिनावथ' गोबां गोरलै जानानै फैबाय गोरलै माने गोरलै गोबां गोरलै आरोना। दानि दिनाव गाव हारसिंबो दावबायनो हायो। गोदोनि दिनावथ' गाव हारसिं दाव बायनायाव एसे सुबिदाबो जानो हागौमोन। मानोना बै समावहाय मटर गारिजों दावबायनाय जायामोन नालाय बेफोरावहाय।
मानो होनबा आ गोबां गोजान गोजान गोदोनि सुबुंफोरा आयथिंजोंनो थाबायनानै थांङोमोन। बिदिनो आरो जेब्लानि समनिफ्राय एसे एनै सानखांनानै साइकेल बायदिसिना दिहुननो हानायफ्राव होमबा बेफोरजोंनो दावबायोमोन ना सुबुंफोरा गोबांना।
नोंगौ नोंथां नंगौ थारैनो सैथो। दा होमबा जों जोंनि रायलायनायखौ बे खिनियाव दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ जाथ'सिगोन नामा नोंथां दे।
औ
दे नोंथां।